हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ दायो नोंथाङा जुदि फ्रिबोला मोनसे आयदानि सायाव सावरायना होननानै हरनाय जादोंमोन आङो
औ आं माने फ्रियानो दंमोन। सावराय जागोन।
बिदिब्ला नोंथां ओ जों सुबुङा गावनि जोनोम जायगानिफ्राय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय दावबायहैयो अब्ला बै दावबायहैनायाव औ। माखासे प्रिपेरेसन खालामनायनि जोंहा गोनांथि दङ अब्ला बेफोरखौ दावबायनो थांनायनि सिगाङावनो खालामनाया मोजां आरो अब्ला बे जानखि गोनां मावनो गोनां खामानिफोर बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै
औ सावराय जागोन नोंथां।
उम। आङो एसे नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै औ। जोङो गावनि जोनोम जायगानिफ्राय गुबुन जायगासिम दावबायहैयो बेयो जानो हागौ गावनि गामिनिफ्राय हादोरनिनो जेनेबा जोंनि रायजोनिनो सिङाव थानाय खाथि खाला जिल्लाफोरावहाय दावबायहैनायबो जानो हागौ आरो माब्लाबा गुबुन रायजोआव दावबायहैनाय जानो हागौ आरो माब्लाबा गुबुन हादोराव दावबायहैनाय जानो हागौ अब्ला बेनि सिगाङावहाय जोङो जाय जायगायाव दावबायहैगोन बै जायगानि सोमोन्दै ओ एसेब्लाबो मोनथिग्रोनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दङ दा।
औ
अब्ला बेफोरखौहाय जोङो मोनथिग्रोनानै लानो हायो माखासे बिजाबफोरनि गेजेरजोंबो आरो माब्लाबा सोरबा थांफेरनाय ओ सुबुंनिफ्रायबो मिथिनानै लानो हायो आरो नङाब्ला बै जायगायावनो थाखानाय सोरबा खुरमायानो जा लोगोआनो जा जिखुनु जायखिजाया सुबुंनिफ्राय जोङो सुलु लाहरग्रोनो हायो आरो आरो आथिखालाव थ'न इन्टारनेट नि जुग जाय ओ जायनि गेजेर गेजेरजों जोङो गोरलैयैनो मबाइल एबा कम्पिउटारनि गेजेरजों बेफोरखौ ओ जेनेबा सार्च खालामनानै मोनथिनोबो हायो आरो
औ नोंगौ
ओ बेनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लानो हायो बै जायगायाव बे दा आथिखाल समाव ओ माबायदि थासारि दङ थासारिया मोजांना गाज्रि बेफोरखौ जोङो सुलु लानानै दावबायहैनो थाग थियारि खालामनो नांगौ आरो बेनिफ्राय आरो बै जायगासिम दावबायहैनो थाखाय माखासे मुवा बेसादनिबो गोनांथि जानानै फैयो बेफोरखौबो जोङो थांनायनि सिगाङावनो ओ रेडि खालामनानै लाखानो नांगौ।
औ
बेजों लोगो से जोंहा फैबावो थाखा फैसानि जेरावनोखि गुबुन जायगायाव थांगोन जिहेथु बैहायो थांनो थाखाय बैयाव थाहैनो थाखाय जानाय लोंनायनि बेब'स्था खालामनो थाखाय जोंहाथ' ओ रांखान्थिया गोनांसिन
औ
दा बेबायदिनो नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमाय जागोन।
औ
ओ बेबायदिनो जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायलांनो बुङोब्ला बेफोर बेफोरबायदिनो गोबां माखासे जगारफोरखौ जों लानो गोनां जायो। जेरै जोङो हमना ला बेफोरबायदिनो जोंनि खाथिनिनो जेन ओरै सिमासेनिनो स्टेट जि अरुणाचल खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ दा जोङो बे जेने एबा अरुनाचल अरुणाचलफोर बायदिफ्राव थांनो थाखायनो दिनै जोङो गोसोआवदि दिनै जों थांनो होनबानो थांनो हाया मानो होनब्ला बेयाव थांनो थाखाय जोंनो मोनसे मा होनो इनार लाइन पास बेखौ नांगौ जायो बेनिखाय जोङो बेयाव थांनायनि सिगां बेफोरखौ खालामग्रोनानै बा बे फासखौ जोङो सिगाङावनो एप्लाइ खालामग्रोनानै लानानै बिनि उनावसो जोङो बेफोराव थांनो हायो। खोनादोंना औ दा दा बेजों लोगोसे माने जोङो बे जों जि जायगायाव थांगोन बेफोर जायगानि बागै एसे जोङो बेफोरबायदिनो मबेइल बा ओ बेफोरबायदिनो मबाइल बा कम्पिउटारफोराव एसे मोजाङै नायना लानानै बिनि बागै ओ सोमोन्दो। जेनेबा बेयाव थाङोब्ला मा जागोन मा मा जायगाफोरखौ जों नुनो मोनगोन बेफोरबायदिखौ नायना लायो लायोब्ला मोजांसिन जायो आरो जेनेबा आंनि नुनायाव गोनाङानो बे बेफोरबायदिखौ नायनायफ्रा
औ
आरो बेफोरबायदिनो जोंहा माजों थांगोन जि जिहेथु जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जा दावगायगोन। बिनि थाखाय जोङो गारि मथरनि थाखाय मा मोनसे बेब'स्था लागोन बा बोरै थांगोन बेफोरखौ जोङो सिगाङावनो माने थियारि लाग्रजोबनो गोनां जायो।
औ
ओमफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे बेफोरबायदिनो रां रांफोरनिबो खोथा फैबाय दा जोङो माहाबा थांनो होनोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो जि जिफ्रा जोंनि थाखाय गोनां बेफोरखौ जोङो सिगाङावनो लाग्रोजोबनानै माबायोब्ला रेडि जानानै थाङोब्ला जोंहा मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो आरो जुदि जे जोङो ओैनोनो जेबो मोनथिया हसिया थाङोब्ला जोङो बबेयाव थां बबेयाव थांगोन बा ओ हमना ला जोङो माबायावनो थांगोन होननानै लाबाय बेफोरदिनो अरुणाचलावनो थांगोन होननानै लाबाय दा अरुनाचलनि बबे जायगायाव थांगोन आरो बोरै बोरै मा खालामगोन बबेयाव थागोन बबेयाव जागोन जों बेफोरखौ मोजाङै सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि प्लेनिं खालामखायाबा जोंहा गोबां प्रब्लेमफोरखौ जागोन होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ बेजों लोगोसे जोङो बोथोरखौबो नायनानै थि खालामनो नांगोन।
औ नंगौ
ओ नोंथाङा बुंदों अरुणाचलाव ओ दा बे अरुणचलथ' मोनसे हाजो जायगा
औ नंगौ
खि माब्लाबा अखा बोथोराव हाया गुगारानानै लामाखौ नो होथेयो बा थान्दानि समावहाय बरफनो गोग्लैनानै लामाखौ होथेनानै दोनो अब्ला बेफोरखौ जोङो साना हसिया ओ निउसफोराव बै जायगानि थासारिनि सोमोन्दै जेबो ओ सुलु लागोरा लाफासिनो थाङोब्ला जोंहानो खैफोद गोनां जानानैबो फैनायखौ जोङो ओ एसे एनैब्लाबो मोनथिगौ
औ
औ
दा नोंथाङा आरो बेफोरबायदिनो माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
औ बेबायदिनो जोङो। थांनायनि सिगां माखासे जगारफोरखौ लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो जेरैहाय जोङो ओ मेडिकेलनि फारसेबो सांग्रां जानाया गोनां जोङो ओरैनो लोमजानाय साजानायनि फिसा फेनला मुलिखौ सिगांग्रो लाग्रोनो हायो आरो बेफोरखौ लानानै थांखायोब्ला लामा ससेयाव हथात खरि लोमजाब्रबना होयोब्ला जुदि लामायाव ओ मेडिकेल बा हस्पिटालफोर मोनाब्ला नोंनि देहाया अब्ला जों बेखौ फोरखौ लाखायोब्ला ओ बाहायनो हानानै जोङो जोंनि देहाखौहाय रैखा खालामनो
खोनायासै नोंथां
दाबो खोनाया हेल'
हेल'
खोनायाखै
औ औ खोनाबाय दासै दां बुंलाय औ खोनाबाय
गाननाय जोमनायनिबो जोङो रेडि खालामनानै लांनो नांग्रोगौ
औ
औ
जिहेथु माने जेनेबा जों जि जायगायाव थांगोन बिनि हिसाबै जोङो गाननायफोरखौ लांनो गोनां जागोन नङा होनोमा जेनेबा
ओं सानसेयावनो फैफिननो हाया नालाय
औ जेनेबा हमना ला जोङो बेफोरबायदिनो अबेबा गुसु जायगायाव थाङोब्लाथ' जोङो बे गुसु जायगानि थाखाय जेकेटफोर बेफोरबायदिनो गस्ला गिदिर गिदिर गानग्रा जोमग्राफोरखौ जोङो लानानै थांफागानो मोन ना
औ नंगौ
अ बेबायाददिनो नोंथाङा ओरैनो बबे बबेयाव थांखांखो
नोंथां आंथ' दिनैसिम रायजोनि जोंनि रायजोनि गुबुन रायजोआव थांफेरनाय जाथ'वाखै थेवब्लाबो माखासे मबाइलफोरनि गेजेरजों बै बेफोरनि सोमोन्दै एसे एनैबाबो ओ मिथिनानै दंथ'यो आरो माब्लाबा समाव थांनाय जागोन नोंथाङालाय
आंबो बारा थाङाखै थांनाया ओरैनो बे खाथि खालायावनो अरुणाचल मेघालया बेफोरबायदियाव थांनाय जादों आरो
औ नोंथाङा बवहाय थांनानै मोजां मोनहैदोंब्ला
औ मोजाङालाय मोजां मोनदों बहुदनो जेनेबा जायगाफ्राबो मोजां जेरै हाजो हाला माबाजों बिदिफोरबायदि बिदिनो मिथिंगाजों बुंफबनाय
औ
आरो मानसिफोराबो जेनेबा खोब मोजाङैनो रायलायो बिथांमोना जिहेथु आं थांनाय समाव बिथांमोना आंखौ खोब मोजाङै माबादों जोथोन लादों आबदार लादों आरो बेफोरबायदिनो खोब गुरैयै मोजाङै आलासि सोंदों आरो जेनेबा
औ
औ दा बिथांमोननि बिथांमोननि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानै आं मोजां मोनदों आरो
औ
औ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि नैबे सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै ना
औ औ जागोन दे
दे